औ।
औ थ' जोंहा बिदिनो मोनाबिलिनि जे मोनसेथ फैखिसानो नामायनाय जोंहा बिदिनो बिजिनेसनि बागै गावनि जिबनाव मा जानो गोनां बिजिनेस एबा गावायनि फरायनायनि लोगोसे मा लोब्बा दङ एबा मोनसे बिजिनेसनि बागै जिउआव गावगाया मा बाहायलाङो बिनि बागै जों सावरायनो लानोसैना नोंथां।
औ लानोसै।
औ नोंथाङा फ्रि दं ना दायो।
औ फ्रि दङ।
अ थ' आं गिबियावनो जागायजेननोसै जे आंनि बिदिनो जिउआव एबा लाइफआव बिदिनो जानो गोनां बे उन्दैनिफ्राय बिदिनो स साननानै दङ जेरै आंनि बिदिनि जिब'नाव मोननै एबा मोनथामसो बिदिनो मोनसे बिदिनो मोनसे बिदिनो जे हायोमोन जे जिउ बिदि मोजां मानसि आरो जे मोजां मानसिनि जागोन आं मोजां मानसि जानानैबो आं मोनसे बिदिनो ज' गाव गावनि बिजिनेस आं जिबनाव जाफुंहोगोन होननानै सानदों जे आंनि बिदिनो जब फार्स्ट गि बिदिनो सिगाङाव बिदिनो आर्मि बिदिनो जानो बिदिनो इस्सामोन नाथाय आंनि बिदिनो लाइफआ बिदिनो चेन्ज जाबाय बिदिनो जे आङो दायो बिदिनो पुलिस बे पुलिसनि बागै बिदिनो आं पुलिस पुलिसआव बिदिनो दायो आंनि बिदिनो जे पुलिसाव आं बिदिनो गोसो आरो बे पुलिसखौ आङो बिदिनो टेन दस इयार्ससो एबा बिदिनो अथ्रय बिदिनो टुवेल् टुवेल एबा ओइद इयार्ससो बिदिनो आं मावनानै आंनि बिजनेस जे स्टार्टिं बेखौ आं बिदिनो खालामनो सानदों मानो होनबा गिबियावनो जे मानसिनो नांगौ जायो जे फैसा बेनि थाखाय आंखालनि थाखाय मानसिया गाव गायखौ मेहनात खालामनासो बिदिनो मोनसे बिदिनो साक्सेसफुल खालामनो हायो आरो जे मानसिया बिदिनो खस्थ' खाब्ला माब्लाबाबो बिदिनो गाव गावनि जिउआव साक्सेसफुल एबा जौगानायखौ जों नुनो मोना नंगौना नोंथां।
नोंगौ।
औ आरो जेन आंनि जिबनाव मोनसे धोरोमनि बागैबो दंमोन नाथाय आं बेखौ बुंथ'नो सानाखै आरो जे आं दायो जे बिदिनो आंनि जिउआव जे आङो बिदिनो बे जेनेबा मोनसे बिदि ना आङो बि टेन इयार्स एबा बिदिनो अ ओइद इयारसो बिदिनो पुलिस साखरि मावनानै जे जब बिदिनो मावनानै आंनि जिबनखौ एबा आंनि बिदिनो देहाखौ बिदिनो गोख्रोङै लाखिनो थाखाय आं मोनसे बिदिनो मोनसे साननानै दङ आरो बे बेबो आंनि साननाया जाफुंगोन होननानै आं मिजिंथिदों आरो जे आंनि बिदिनो न'खर न'खरनि बागै आं बिदिनो बाखैथ' इसेबां बुंनो सानाखै अब्लाबो आं बिदिनो बुंनो जे आंनि न'खराव जे आंखौ बिदिनो बिदिनो जे आंखौ न'आव बिदिनो लाखिदों एबा बिदिनो आंखौ फेदेरनो आंबो बिदिनो न'खरखौ बिदिनो जौगाहोगोन होननानै आङो बिदिनो मोनसे बिदिनो सुदबांस' एबा मोनसे आङो गोसोआव बिदिनो लिरनानै बिदिनो लाखाबाय होननानै आं बिदिनो साननानै लादों आरो बे आंनि साननाया जिबनाव बिदिनो जाफुंगोन होननानै आंनि बे मेहनाता जाफुंगोन होननानै आं मिजिंथिदों आरो नोंथाङा माबाफोर बिदिनो आंनि बुंनायनि सायाव फंनैसो बाथ्राफोर बुंनो सानगोन सानदों नामा आरो जे नोंथाङा सम होयोब्ला आंनो ए एसे सम होब्ला होबावनो हागोन उनाव
औ नोंथांनि बुंनाया नंगौ ओमफ्रायो नोंथाङा आरो सम लुगैबावदोंब्ला बुंबानो जाबाय
उ आरो जे आंनि फंनैसो बिदिनो बाथ्रा बुंबावनो जे बिदिनो जे मानसिया बिदिनो आं मानसिनि बिदिनो साक्सेसफुल जानायनि बागै आं एसे बनो बुंनो जे मानसिया बिदिनो जिबनाव साक्सेसफुल जानो थाखाय बिदिनो गाव गायनि बिदिनो जिउखौ सेटेल एबा साक्सेसफुल खालामनो थाखाय मानसिया गिबियावनो गोबां रोखोमनि बिदिनो खामानि मावनायजों नङा गाव गावनि गियानखौ बाहायनानै सोलिनायनि सायाव आरो जे फरायनायनि सायाव जे मानसिया मा मा जानो हायो बेनि आगैजों सावरायनो गिबियावनो मानसिया गाव गावनि जिउखौ देरगाहोनो एबा गाव गायनि जिउखौ गोजौथिं बिदिनो गोजौ फारसेथिं दावगा होनोब्ला मानसिया गिबियावनो फरायनांगोन बे फरायनायनि बा फरायनायनि गेजेरजोंसो मानसिया बिदिनो जे मोनसे गाव गायनि जिउखौ साक्सेसफुल खालामनो हायो नङाबा बिदिनो जे स्कुल बिदिनो फरायाब्ला बिदिनो जे मानसिनि बे बिजिनेस मावनायाव बिदिनो गोब्राब जायो मानो होनोब्ला मानसिनि बे बिजनेस मावनायाव गोबां बिदिनो अंख'फोर बिजनेस मावनायाव जेरै अंक'आव जेरै बिदिनो कलेज थांबा जेरै कमार्स लानांगौ जायो बे बिजनेसनि बागै बिदिनो जे मानसिया बिदिनो खस्थ'नि खस्थ' बिदिनो मावो बिदिनो खस्थ' मावनांगोन आरो जे सैसोनांगोन बिनि उनावसो मानसिया गाव गावनि जिउखौ सेटेल एबा बिदिनो साक्सेसफुल खालामनो हागोन नंगौना नोंथां
नोंगौ
औ नोंथाङा जे नोंथांनि जिबननि बागै नोंथाङा बुंनो सानदों नामा आरो आं बुंनायनि सायाव नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानदों नामा
नोंथां बुंनाया नंगौ ओमफ्राय आ बुंनो साननाया जाहैबाय आ बिजनेसा बिजनेस मावनोबा गावनियावहाय एसे आखायावहाय एसे रां थाग्रोनांगोन जेराव जोङो फार्स्टावहाय बेलेग जब मावनानैहाय बिदिनो फिसा फिलाफोर जब मावनानैहाय जों जमायनानैहाय जों बिजनेसखौ जोङो
स्टार्ट आप खालामनो हागोन
ओमफ्रायो दायो स्टार्टआप खालामनो थाखाय जोंनो आखाइयावथ' जोंनो बिजनेस स्टार्टआप खालामनो थाखाय थाइसे थाइनै फैसायथ' जाहैया नालाय जोंनोथ' एटलिस्ट अवान टु लेक्ससो नांग्रगोन जोंनो स्टार्ट आप खालामनो थाखाय
नंगौ
नंगौना नोंथां
औ नंगौ नोंथां
दा जों बिदिखौ जमायनो थाखाय जोंनो एसे टाइम नांगोन ओइट इयार्स मानो होनबा जोंनि आखायावथ' बिदि थाग्रोआ नालाय थ' जोङो खामायग्रोनानैसो जोङो बिजनेसखौ स्टार्ट खालामो ओमफ्राय दा जोंनो बुहुत बुस्थु नांगौ जायो बिजनेस स्टार्ट आप खालामनो थाखाय जेनेबा जेरै जोङो गल मोनसे गलानो गला होगोन
औ
औ दा बेवहाय जोंनो फार्स्टावनो जोंनो जायगा नांग्रोगोन जोंनो जेरै बिजनेस खालामनो थाखाय फार्स्टआव जों जायगा लाग्रोनानै ए मालायनिफ्रायसो जोङो लाग्रोनांगोन मानो होनबा जोंथ' गावनि गैखाया नालाय
आरो जोङो बाहेरायावसो खालामनाय जागोन नालाय बेनिखायनो जोङो बिजनेसखौहाय मालाय मालायनिफ्राय लाग्रोनांगोन बेयावबो जोङो रांहोग्रोनांगोन
बिनि उनावहाय जोङो बिदिनो जि बुस्थुखौ जोङो फानगोन गलायावहाय बेखौ जोङो लाबोग्रोनांगोन बिनि उनाव जोङो फाननांगोन थ' बिदियावनो जोंनिया बे स बिसिनि फैसाया थोआबो जानो हागौ थेवबो जोङो फिसानिफ्रायसो जोङो बिजनेसखौ स्टार्टआप खालामनो हागोन नालाय
नोंगौ दा
औ नंगौ
औ द बिदिनो जोङो बिदिनो स्टार्टआप खालामलांबासो जोङो जे उनावहाय जोंनिया माबाफोर मुलाम्फा जानानै जे जोङो उनावहाय जों गावनि बिजनेसखौहाय गोजौनिफ्राय गोजौ खालामलांनो हागोन
औ नंगौ नोंथाङा जे बाथ्राफोर बुंबाय सैथो आरो नंगौ जे आरो नोंथाङा बिदिनो गोबां बाथ्रा बुंबाय आरो जे बिदिनो आं फंनैसो बाथ्राफोर बुंनोखौ सानबावदों जे बिदिनो मानसिया गाव गावनि बिदिनो बिजनेस एबा गाव गावनि जिबन बिदि बिनि बागै जे बागै साननाया बिदिनो मानसिनि थाखाय बेदिनो गोख्रों आरो मानो होनब्ला गाव गावनि जिउखौ बिदिनो बासायना लाखिनायानो मोनसे दोहोरोमबो होनजायो जे गावनि जिबनखौ साक्सेसफुल खालामनो थाखायथ' मानसिया गोबां बिदिनो खस्थ'नि खस्थ' खालामामनो आरो बे गस्थ'नि फिथाइखौ उनावसो मोनो नाथाय माब्लाबाबो मानसिया जे दिनह बिदिनो गाबोननो बिदि दिनै दिनै खस्थ' खालामनायनि गाबोन माहाजोन जागोन होनना सानब्ला बे मानसिनि सुबुं सुबुं हारिनि मोनसे बिदिनो साननाया गोरोन्थि जागोन मानो होनोब्ला मानसिया बिदिनो सानसेयाव नङा साननैयाव नङा बोसोरावसो बिदिनो बे साक्सेसफुलखौ जानो हायो बेनि थाखायनो मानसिया जे गाबोननि बिदिनो जे गाबोननि बिदिनो सानालासिनो गा बोननो जाया दोन सानालासिनो उनाव बिदिनो लासैनो जालांगोन साननानै मावो ब्ला जिउआव साक्सेसफुला मोनसे बिदिनो नुजाखांगोन आरो गाव गावनि जिउआ बिदिनो बोलोगोरा मोनसे बिदिनो जौगानायाव थांगोन नंगौना नोंथां
औ नंगौ नोंफ्राय बुंनाया नोंगौ
नंगौ आरो नोंथाङा जे बाथ्राफोर बुंनाय जे फानलाय फानलाय मालाय जे फाननायावबो बिदिनो गोबां बिदिनो नां-नांगौ जायो जे फिसानिफ्राय एसे माब्लाबाो मानसियाथ' बिदिनो बिजनेसखौ स्टार्टिंआवनो गोदद खालामनो हाया जेरै फेक्टरिफोर लुनोबा एबा मोनसे बिदिनो जेरै ट्रेक्टर बिदिनो ट्रेक्टर बिदिनो डिलार डिलारफोराबो मोनसे बिजनेस बिदिनो मावनाय जायो जेरै बिजनेस मावनाय बिसोरबो गिबियावनो बिदिनो गोबां फिसा बिलानिफ्रायसो बिदिनो बिदिनो मोनसे मोनसे बिदिनो जौगाखांनानैसो बिसोरबो गावावनि जिबनाव मोनसे दासिमहालागै जेरै ट्रेक्टरफोर बानायनाय बेखौ जाफुंसारनो हादों बिदिनो मानसियाबो बिदिनो खामनानै गाव गावनि जिबनखौ सेथेल एबा साकसेसफुल खालामनो हायै नंगौना नोंथां
नंगौ बाथ्राया सैथ'
औ जे नोंथांनिफ्रायबो आं बिदिनो गोबां बिदिनो बाथ्राफोर सोलोंनो मोनबाय आरो जे नोंथाङाबनिफ्राय बिदिनो एसे एनैबाबो खोनानानै बिदिनो जिउ नोंथाङा
औ नोंथां गोजोनथों औ